हेलौ‌
औ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
ओंखाम जाखांबायबा?
औ जाखांबाय।
औ बिदिब्ला नोंथांजों मिथिंगायारि सम्पदनि रैखाथि आरो संरैखाथिनि सोमोन्दै ओ सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ सावरायजागोन।
औ।
बिदिब्ला मिथिंगायारि ओ सम्पदनि रैखाथि आरो संरैखाथि होनोब्ला
औ।
गुबुन गुबुन मिथिंगायारि खैफोद गेब्रेंनाय बायदिनि जाउनाव ओ जिब सम्पदफोरखौ जोबस्रांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ
बेनि अनगायैबो दानि गोदान मुगायारि जानाय आरो दारिमिनारि खालामनायनि जाउनाव जिबारि सम्पदफ्रा जोबस्रांनाय फारसे थांनो हमदों। नङा होमबा?
औ औ
बेबायदिनो हाजो हाला मानसिया थाग्रा खामनो लानायनि जाउनाव बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बायदिफोरा गैया जालांदों।
औ
दा बेफोरनि जाहोनानो जादों सुबुं अनजिमा बांनायनि लोगो लोगो मानसिनि आदार सि जोम आरो थाग्रा जायगानि सहिदाया बारायबोदों।
औ औ
जाउनाव मानसिया हाग्रा बंग्रा सिफायनानै थाग्रा जायगा आरो दारिम मार दायमिनारि ओनसोल बानायबोदों।
औ
जे मेरै हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनायनि जाउनाव माखासे जिउआरि जेरै मोनसे गं थानाय गान्दा अमा, दाउस्रि, हाग्रानि मैस सो, लाजिस्लु मोख्रा सनालि मोख्रा, हाग्रानि हांसो, खासेव बायदिफोरा भुमनिफ्राय लासै लासै गोमालांनो हमदों।
औ औ।
आरो हाजोनि हाग्रा बंग्रा दानफायनानै लांदां खालामनानै जुम आबाद मावनाय जादों। आरो गुवार गांसो बारि हाखौ जावग्लिनानै आबादथिलि खालामनाय जादों। दैब' जागा फोरखौ फबनानै मानसिया बेफोराव थानो हमबाय। जाउनाव दैयारि जिबनि थाग्रा जायगाया खमायबोबाय आरो लोगोसे दैनि लाइफां आरो जिउवारिफोरा गोमालांनो हमबाय।
औ औ
बेबायदिनो हाथाय गं गान्दा गं बिगुर दावगांफोरनि थाखाय इनाय राहायै माखासे मानसिफोरा अरनारि जिउ आरिखौ बुथारनायनि जाउनाव मैदेर मैसो गान्दा मोसा सिंह दावरायाइ बायदिफोरनि अनजिमाया लासै लासै खमायबोदों।
औ
दा बेफोर जाहोननि थाखायनो गोबां जिब जुनारफोरा गोमालांगासिनो दं।
औ औ
आरो लोगोसे गोबां बोसोर सिगाङाव भुहुमाव दायनाचवर मुंनि मोनसे गिदिर महरनि जिउआरि दंमोन। थांनानै थानायनि आरजाथाव आबहावानि आंखालाव बेबादि जिवारिफोरा गोमालांनो हमबाय आरो लोगोसे मरि मास दिपआव दद' मुंनि मोनसे रोखोमनि दाउ दंमोन बे
औ
मरिमास दिपआव फैनाय नाबिकफोरा दाउफोरखौ हमनानै जानायनि जाउनाव बे दिपआव दाउफोरा गोमालांजोबो।
औ
साबजाथाव बिथांखियै बिगियानारि बिथै बाहायनायनि गेजेरजों मिथिंगायारि सम्पदफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय आरो जोबलांनो हमनाय सम्पदफोरनि बोखां फिन्नायनि राहा लानायखौ मिथिंगायारि सम्पदनि सरिखाथि बुंनाय जायो। दा बेबादि राहानि थांखिया जादों बुहुमनि मिथिंगायारि समानथाइखौ रैखा लाखिनाय जाहा थे मानसि दाउसिन दाउला एम्फौ एनला लाइफांफोरा मोजाङै थांनानै थानो हायो। आरो मिथिंगायारि सम्पदनि संरैखाथि होनोब्ला सरासनस्रायै हा संरैखाथि खामुवा संरैखाथि आरो हाग्रामा रैखाथि होननायखौ जोङो बुंजायो ।
औ औ ।
दा नोंथाङा मिथिंगायारि सम्पदनि रैखाथि आरो संरै खाथिनि सोमोन्दै मा मिथिगौ बेखौ एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
दा मिथिंगायारि सम्पदनि रैखाथि एबा संरैखाथि होनोब्लाथ'
बिदिनो जेरै हा सरैखाथि हा सरैखाथिनि ओंथिया जादों हा एबा हालाम जामख'लांनायखौ गैया खालामनाय । हा जामख'लांनाय होबथानायनि थांखियानो जादों हानि थाथायनि सोलायनाय जायाब्लानो लाखिनाय आरो हानि हासार थानायखौ होबथानानै आबादनि आरजाथावखौ संरैखाथि होनाय ।
औ ।
हाय हायाव बिफां लाइफां गायनानै खुरखानायखौ होबथानानै हाखौ रैखाथि होनो बो हायो । आरो सेवनाय हासार बाहायनानैबो हानि खहा जाहोआबालानो हानि हासारखौ संरैखाथिबो होनो हायो आरो ।
औ ।
जेरै बिदिनो हाग्रामा सरैखाथि बुङोब्ला हाग्रामा एबा अरन अरन अरना बिफां आरो जिउआरिनि थाग्रा जायगा ।
औ ।
बेफोरबायदि आरो आरो बुहुमाव बिफां लाइफां आरो जिउआरिफोरा थायोब्लासो मानसिनि थाखाय आबहावाया साबजाथाव जानानै फैयो ।
औ ।
सरकारा बे हाग्रामा सम्पदफोरनि होबथानाय आरो सरैखाथि होनायनि थांखियै माखासे बिफां लाइफां हाग्रानि जिउआरि आरो दाउसिन दाउलाजों बिदिनो लाइफांनि पार्क हिसाबै गनायथि होबो होदोंमोन।
हाग्रामायारि सम्पदाव धोनि मिथिंगायारि ओनसोलाव माखासेखौ बिदिनो सरकारा सरैखाथि हाग्रामा ओनसोल हिसाबै फोसाव फोसावदोंमोन।
अ।
बे सरैखाथि हाग्रामा ओनसोलफोराव बिदिनो माखासे थानाय लाइफां आरो हाग्रानि जिब जुनारनि सरैखाथिनि राहाखौ हाग्रामा बिफाना लायो।
औ।
बिदिनो बबेबा ओनसोलखौ मोनसे अरनारि जिब जुनारनि थाग्रा जायगा हिसाबै साननो थाङोब्ला गोनांथि मोनथाम थादेरसाफोर दं। जेरै आदार, दै आरो थाग्रा जायगा थानांगौ आरो
अ
बे मोनथाम थादेरसाया थिगै थायोब्लासो बिदिनो जिब फारागथिया सोमजिबोयो आरो
अ। दा बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'निसै नामा?
औ औ औ दे।
ज